हेल'
हेलौ
हेलौ
अ खोनादों ना?
हेलौ अ नोंथाङा खोनादों दा?
औ खोनादों।
खोनाबाय दा खोनाबाय दा
औ खोनादों।
अ नोंथाङा ओरैनो समाव ओरैनो फ्रि समाव दंना?
औ फ्रियावनो दङ।
नोंथांजों माखासे आयेननि सायाव रायजलायनो सानदोंमोन आरो आं नोंथाङा जुदि फ्रिबा हागोन ना?
औ औ हागोन दे
बर'नि जेनेबा बैसागुनि सोमोन्दै एसे रायलायनोानदों आरो दा नोंथाङा बुंग्रो हागोन नामा एसे।
बैसागुनि सोमोन्दै
औ
अ बुंजागोन दे।
दे बुंलांदो होमबा नोंथाङा एसे।
बैसागुआ जाहैबाय बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबो आरो। आ बर'नि माने आसामनि अल आसामावनो जों बे आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंना बे बैसागुआनो बे बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननिफ्राय फालिनाय जायो आरो ओ बैसाग माने सैथ्र' दाननि जोबथा खालारावहाय जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै संक्रान्त थिखालि फालिनाय जायो ओमफ्राय बिनि अखानायै मानसि बैसागु जायो आरो जेन'बा संक्रान्ति सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि मोसौ मोसौ बैसागु होनोना बे मोसौ बैसागुआव जों मोसौ फोरखौ थुखैयो आरो ओमफ्रायो बिदिनो मोसौनि बैसागु नालाय जोङो ओमफ्राय मोसौनि सायाव खौ फालिनाय जायो आरो जिहेथु बर'फोरा आबाद आबाद मावनानै जाग्रा हारि नालाय बर'फोरा मोसौखौनो गावसोरनि देरसिन माबा मा होनो हेफाजाबगिरि एबा बिदिनो आबाद मावनायनि माबा मोनसे ए गिदिरथार पार्ट हिसाबै बेखौ फालिनाय जायो आरो ओमफ्रायो ओमफ्राय बिनि अखा नायै मानसि बैसागु बै बैसाग दाननि से अक्ट' 'खालि ओमफ्रायो बेखालि बयबो बर'फोरानो बोराइ बाथौनि गुदियाव आलारि बाथि सावनानै गोदान गोदान गोदान बोसोरखौ बरायो आरो ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि मिथिनायाव जोंनि बर'फोरनि बैसागु फालिनायाव आथिखालाव मा मा सोलायनाय दं गोदो गोदायनिफ्राय लानानै
ओरैनो नोंथाङाथ' ओरैनो नोंथाङाथ' बुंलांजोबखाबाय बैसागुआ मा माखौ होनो माखौ होना सैथ्र दाननि जोबथा खालारखालि मोसौ बैसागो जेरै जों मोसौखौ फुंङावनो मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै जों मोसौखौ थुखैयो बिनि उनावहाय लाव फानथाव हाइजें बायदिसिना माला सुनानै जों मोसौखौ ओ आरो दुब्लियाव लाङो थुखैखांनानै दुब्लि फोथाराव खाहैनाय जायो फागा गोदानजों
बेनि उनाव बैसाग दाननि से‌ सानखालि जोङो मानसि बैसागो मानसि बैसागोखालि जोङो जेरै सुबुं जोंनि बर' माहारिनि मानसिफ्रा बयबो माइ गेदेरफोरखौ सनमान लायो उनदैफोरखौ ओ गेदेर उन्दैफोरा गेदिरखौ समान लायो जेनेबा खुलुमो बोर होयो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो आरो आरो आफा बोराय बाथौनि खाथि आरो आर गाबो बेनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट जुनाव अखानायैनिफ्राय जोङो बयबो गामियाव रंजालायो जेरै बर'नि दोरोङारि दामग्रा खाम, जथा, सिफुं, सेराजा लानानै जोङो ओंखारो आरो बयबो माने गामियाव मोसानो बयबो जेरै बोराय-बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ओंखारो न' अबावबा जों जेंजोंबा सेंग्राफ्राबो एक्सट्रा ओंखारो बोराय बुरैफ्राव एक्सट्रा मागिनानै बेलागि बेबायदिनो सप्तासेहालागै मागि मागि मोसायो आरो रंजायो। बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो फालिबाय थानाय मोनसे फोरबो बिदिनोखा दा बेबादिनो आरो दानि जुगाव आरो नों नों बैसागु आरो गोदोनि जुगनि बैसागुआव मा फाराग दं होनब्लानो फारागखौथ'बांनो जेबोआनो गैया जेरै दं बेबादियानो दा जों बेखौनो मोनो आरो आजिखालि बैसागुआबो बारानो